हेल' अ नानि खोनादो ना अ मा खालामदो नानिया
आङो जिरायना दोङो आब'
अ
आब'वालाय
आंबो बिदिनो फुंनि ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनानै दङ
अ मा ओंख्रि जाखो?
जोंना माबामोन थाइबें भाजा ओमफ्राय नोंस्रा
जोंहा नै बा औवा मेवाइजों दाउजों संनो नागिरदों आइया
ओ ओ मोजां ओमफ्रायो नानि दिनै बेहाय माने जों मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै औ गय दाथ' बयबो बिदिनो गयनि आबाद मावो नङा होमबा बयनिबो बारियाव गयाथ' थाखा आ बे गय गाय गायनायनि बा गय आबाद मावनायनि सोमोनदै माने एसे फोरमायजानो लुगैबाय आरो नोंनिफ्राय
अ दे होमबालाय माने औ बे आयदायाथ' गोबां माने मोजां आरो बिनि सायाव सावराय बायनाया जोबोद गोनांथि नङा होमबा आब' औ ओरैनोथ' गइया माने ओ मा होनो बोरि सांग्रां हाफोरावसो जायो गोबां जायो माने आथिखााल औ आथि आथिखालावथ' मानसिफ्रा ओ औवा बा जाहारफोरखौ दान थांनानै औ दानस्रांनानै माने गोबां ग इखौसो गायबोगासिनो दङ आरो आथिखालाव गोदोथ' बेबायदि औ बेबायदि गायामोन सोरनिबा न'आव बा दस दाल औ माबा फां जि फांनैजि फांबाजि बेफोरबायदिल' थायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां दि बिगा बिगा गायबोनायखौ नुनो मोनदों
ओम नोंसोरनि ओनसोलावहाय बेबायदि ओ गायो नामा बेफोर बेफोर बायदिहाय
औ गोबां गायदों आब' माने औवाफोरखौ न'वावथ' न' खाथि खाथिथ' औवा थासोयो नालाय बे फोरखौ गासैखौबो उथायनानै औ जावफुनानै ओ गारहरनानै बा फाननानै ओ बिदिनो गय गायबोदों आरो आरो गोबां ओ गोबांथ' बिदिनो फुलि खालामनानै फानबोनायखौबो जों नुबोगासि नो दङ'। दासिमहालागै ओ माने फुलियावबोथ' गोबां माने ओ मा होनो फैसा मोनो।
ओ मुलाम्फा जायो नामा ओमबा गयनि बेफार खालामनाया
औ गोबां मुलाम्फा जायो। आथिखालावथ' बिदा ओ सिजेन जादो नालाय गय माबानायनि औ फोनायनि गय गायनायनि बिनिखायनो माने ओ किल' सेरसेयावनो सेर सेयावनो माने ओ द'जि रां बा स्निजि रां बेफोरबायदि जालांदो आरो औ बेफोर खौ जावायनानै बेफोरखौ फोनानै
माबायदि जावायो बेखो खोनथानो हागोन नामा? मा
औ खोनथानो हागोन आब' माने गयाथ' मोननां गोन रानांगोन आरो बिहा माने मोजाङैनो खन थानांगोन ओ मानो रज रज'नो हानाय बायदि बिबांनि खन थानांगोन आरो नङाबा बारो ओ देनां औ देरनानै माने फिथाइया बारा फुलिफोरा मोजांबो जाहैया जानो हागौना बेनि थाखायनो एसे मोजां मोजां फिथाइखौ नायनानै जोलैनो थाखाय दोननाय जायो दा नैथ' मोननाय बोथोर ओ बेखौ औ मोनहोनानै बिदिनो ओ हानसिगोन हाननानै साननैसो एसे दोनगोन दोननानै हाफोरखौ जावग्लिनानै लागोन बा ट्रेक्टरफोरजों एवनानै लागोन लाइन लाइन बिदिनो औ गयखौ लाइन लाइन माने फोनलांनाय माबानाय जायो आरो दोनलांनाय जायो ओमफ्राय हा बेखौ एसे जाबना होनाय जायो बिनि उनाव ओ गइ बिलाइ नङाबा बा जिगाबफोर बिदि होनानै जाब सुफिसिना दोनो आरो रज'नाय बायदि एसे थाबैनो रज' नाय बायदि ओहो दिस- सायावहाय बे
ओइ ओ जावाइनाय समाव
जावैनाय समाव
ओ ओ
बेनि उनाव आरो जाबाथाय एसे फुलि जाहांबा आरो ओ हारसिंनो मालाय सेवग्लि लांखायो नालाय बिलाइफ्रा बा जिगाब फ्रा बिदिनो मोजाङै जायो आरो मोजाङै जाबा आरो इखि एसे एसे हाग्राफोर जायोबा फुयै फुयै होबानो जाबाय आरो एसे औ मोजां मोजां खारखांबोयो होमबाना बिनि उनाव आरो ओ एसे गोबाव थानानैथ' मानसि फ्रा फुलिनाय गोसै फांसेयावनो फांसेयावनो सल्लिस बा बिदिनो फनसास बेफोरबाय
गइ फिथायाबो माने मुलामफ म्फा जाहैयो आरो बेनि फुलियाबो मुलाम्फा जाहैयो आरो
औ जायो औ हायो बेजों लोगोसेनो आरो गइ आथ' बिथिंजाय दालायबो गैया नालाय थं थं ओरैजाय थोंगो थों लाइफ फां‌ बियो बिनि गुदियावबो आरो फाथैफोर गायनानै बिदिनो मुलाम्फा म्फा गोबां मुलाम्फा मोनो न'ख न'खर सुंस'नो हायो आरो
ओ - ओ
आथिखालावथ' गोबां गायो दाना फाथैफोरफोरखौ फाथ फैफ्राबो सिजेन लाना सिजेन गोबां
आरो गय बिफाङावहाय बयो जाथि जालु होननाया बेखौबो होफायो नङा होमबा
औ होफायो होफायो औ होफायो बेफोर होयोब्ला माने एसे बेसे बेसेना बेसेन मोननाया एसे बांसिन मुलाम्फा मोननाया बांसिनो आरो
ओ-ओ गइ देरनायजों बेबो देरफायो आथिखालाव गयजोंनो बहुद माने जौगानो हानायखौ नुनो मोनो आरो
औ जौगायो औ
लामनानै
औ दखरसे हायावनो औ दखरसे हायावनो माने एक लाख ओ बिदिनो एक लाख बिस बेफोरबायदि मोनबोनायखौ नुबोदों आरो आथिखालाव गोबां बेसेन बांदों
अ जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावथ बिदि नुफेराखै आङो किनतु ओ बिदिनो माने बांद्राय बुरजा नोङा आरो जोंनाव मा ने गयफोरा बारा मोजांबो जानो नागि रा नालाय ओरैनो दब्लायसे बा दब्लायनै बिदिफोरल गायनानै लायो आरो माने ए गोदोथ इदिनो गयफोरफोरखौ बेफारनि थाखायथ गायखायामोन नोङा होनबा जोंना बिदिनो मायबा मायबि फोरबोफोर राव औ फोरबो खुंनायफोरावनो नांबाय थागो जाखायो नालाय हाबा हुखा बिदिफोरावहाय बेनि थाखायसो गायनानै लायोमोन ओमफ्राय दा आरो बेफारनि थाखा खायबो माबायो गायो जोंनावाबो द दङो गया खिन्थु बेफोरबायदि नङा आरो एफा गोबां नोङा ओरैनो इसे नवाव जानो आन था न'नि बारियाव बयबो गायनानै लाखायो गयखो गय थायोबा आरो फाथैबो थाब फाबाय आरो लोगोसे बेनि गेजेराव ओ जा जाथियाल' बेफोर खौ होलानो मोनबाथाय बेजोंबो नों मुलाम्फा जाबाय बेफोरबायदि फाथैबो फाननानै मोनबाय आरो बे खौबो खाथियालुगाबोथ' दा बाजाराव बुहुद माने दाम गोसा बेखौ बायनोनो
एसेयावनो सेजौ रां बा बाजि रां बिबायदि आरो
ओ ओ ओमफ्राय नानि गयाबो बेलेग बेलेग थायो खोमा ना
औ गयआ बेलेग बेलेग जातनि थायो औ आब' गय ओ ददेरे माबा बा ओ बिदिनो नैथ' गययाथ' नै गयखौ मा होनो मिथिया आङो दद ददेरेखौ मिथि मिथियो आरो एसे फिसा फिसा जायो फिसा फिसा ताईबनि
बे माबायदिहाय जानायावहाय
जानायावथ' जोबोद गोथाव गय ददेरेया
अ
ओ नैनि आरो नै दा जों फोरनियाव थानायफोरा एसे माने फादोब फादोब बोरैबा एसे गोफा गोफा थाय बिनि नाथाय बिफोरो गय द'देरे या‌ एसे एसे मोजां आरो नार खलटाइबनि
ओमफ्राय बिफाङा गिदिर जायोना
बिफाङा गय बायदियानो एसे गाहायसिन जायो आरो बेनिसाय बिलाइआ एसे बेलेग बेलेग माबा जायो
बिनिथ' खेथि खालामनायखौ नुवाखै न नोबो खेथि खालामो
गय ददेरेनिखौ नुयाखै खै आब' ओरैनो फांसे फांनै थायो सोरनावबा सोरनावबा
औ साजायनाय बायदि गायना लायोना
साजायानाय बायदि गायना लायो बेखौ मोनजाबाय आरो
जोंबो बै स्टेसन खाथिफोराव बिदिहै गायना लानाय नुयो ओमफ्राय आरो खायसे बायदिया गिदिर गिदिर बिल्डिं न' गोनांफोरा बे साजायनाय बायदि गायो
औ उम फाथैआथ' दा औ दे आब' बुंलाय
अ बिदिहै माने जों दा मोनसे बोथोरावल'सो गयखौ मोनो नङा हबा गय सिजेनावल'सो ओमफ्राय जेनेबा गयखौ खौहाय बिदि बुथुमनानै लाखिनायनि मायाबाफोर राहा दं नामा
औ दङ आब' माने बेखौ गो गोबाव समहालागै जानायनि राहा दङ' बेखौ सानदुङाव दानखाव दानखाव फोराननांगो आरो फोरान माने गुबुनाव जुदि दैथाय हरनांगौबा बेखो गुना बाहायनानै फोराननानै हरनाय जायो जाहाथे बेयाव गुन अरै बदि एमफौ अरै बायदि ओ बिखौ दान खावग्रोयो दानखावनानै इसे ओ रुयो। माने दै गुदुं खालामनानै रुयो आरो बेयाव रुनानै फोरानो फोरानबाथाय इसे गोबावहा लागै थायो ना थाय जों न'फोराव जुदि दोनोब्ला बिबादि दैयाव दैयाव सोम माने ओ माहोनो फुदुंलायनानै बि दि रुनाय जाया रो ओ ओरैनो डाइरेक्ट डाइरेक्ट माने फोराननाय जायो
खावनानै
औ दानखावनानै फोराननाय जा जायो बिनि उनाव आरो बिनि अनगायैबो आरो ओ माहोनो बस्थाफोराव बस्थाफ्राव हा जावनानै ओ सोनानै दोनो आरो औ बेयो आरो औ फ'बनानै दोनो। आरो बे औ बे सेवनानै माने माबाफोरा सेवनानै एसे बेलेग टाइपनि मोनसे स फैयो आरो बियो गयाव औ औ किनतु मोनामनायाव आलदा मोनामनो हागौ किनतु जानायाव गोबां टेस्ट फैयो। औ आब'मोननिथिं सोमना औ सोमना सोमनानैबो दोनो ओ माने सिगांनि दिनावथ' फुख्रिफ्राव सोमोमो ना थाय आथिखालाव ओ मा मा होनो बाल्थिंफोराव सोमनायखौ नुबोदों आरो
उम आङो माबायावहाय मा होनो हानि जिदौआवहाय सोमनायबो नुदो आरो बिदि
अ अ मोजां जायो मानो होनबा औ मानो होन बा उम फुख्रिफोराव मैलाफोर थानो हागौ बिनि थाखायनो बेफोरबायदि ओ सेफ जायगायाव दोनोब्ला मोजांसिन जायो होननानै माने मानसिफोरा बिदि बाहायबोनाय नुदों आरो आब औ
दे दिनै जोंनि सावरायलायनायखौ फोजोबथनोसै
औ दे आब फोजोबजागोन दे दे गोजोननाय मोननाय सावरायना औ दे आब दे दे दे ओ